हेलौ
नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां अब्ला जोंनि दिनै नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां दे
औ अब्ला जौ संनायनि आदबखौ रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ जायो
औ जौ होननानै बुंङोब्लाथ' बे मोनसे निसा जाय फल मुरला
औ
देहायाबोजा बुजायो आरो मानसिया गावखौनो गाव मा जादों बेखौ थाल मोना बुंनो थांङोब्ला जौआ माने देहानि थाखाय मोजां नंङायानो जायखौ सुबुंफोरा मोजां नंङा होननानै मिथिब्लाबो लोंनायखौ जों नुनो मोनो
औ
नोंङो जौ सौनाय आदब होननानै बुंङोब्ला जों बुंनो हागोन जौखौ गोबां रोखोमै माने माव खालामनो हायो थायो जेरै जेनेब्ला माइब्रानि जौ जायखौहाय माने जाय गोबाव दोननानै लोंनाय जायो माइब्रानि जौ होननानै बुंङोब्ला बे मोनसे माइब्रा जेरै जों सौराय लारु जाग्रा माइरंजों बानायनाय जायो जेखौहाय सिगांङावहाय जेनेबा संना लाग्रोनानै जानना लानानै माइरंखौहाय संनांगौ ओंखाम संनाय बायदि ओंखाम संनाय बायदि संखांनानै जेब्ला मोनो अब्ला एमाव होननाय मोनसे बुस्थु माने एमाव दं माने मुलि बायदि आरो ना बियो जौनि मुलि होनबा बेखौनो होननांगोन जायखौहाय बिलाइफोरजों देनानै बानायनाय जायो माइरं देनानै जमा खालामनानै लादु बायदि खालामनाय जायो। माइब्रानि जौ बिदै बानायनायावहाय एमाव बे मुलिखौहाय बारा बुरजा होनो नांङा आरो थाइसे गाहाम होनो नांङा माने जेनेबा बुरजा खालामनोबा जेनेबा दोसे गाहामबा खावसे गाहामल' होनांगौ बेनिफ्राय जेनेबा बे माइरंखौहाय खांनानै ला लानानै मोनसे गुवार जायगायावहाय फेनलानानै लानांगौ। फेनलाखांनायनि उनाव बै मुलि खौहाय सिफ्रुनानै सारनानै बेखौ मोजाङै आवलायनांगौ आरो ना बेनिफ्राय आवगलायखांनायनि उनाव मोनसे जायगायाव फार्स्ट थिग नङाबा थख्रायाव ज सानसे सनसे नङाबा सान्नैनि थाखाय दोननांगौ आरो बेखौह बेनिफ्राय जेब्ला साननै जायो होनब्ला बेखौहाय बाल्थिं नङाबा बथलखौहाय सोनांगौ जायो ओमफ्राय माइब्रानि जौआवहाय मा मा होनो बथल बायदि दोनो आरो गेजेराव जेखौ बानायो ओमफ्राय खायसे खायसे सुबुंफोरा प्लाटिकनि बथलखौनो फुं थुंफु थुफुं खालामनानै गेजेर सोनानै बिनिफ्राय बे माने माइब्राखौ माने सोनाय जायो आरो दा अब्ला बिनि उनावहाय माइब्राया जेनेबा सानब्रै सानबा सप्ता खनसे बेफोरबायदि जायोब्ला माने गाव हारसि नो बिदै ओंखारनानै बै जायफोर जों गेजेराव दोननाय बथल नङाबा औवानि बानायनाय गल बेखौ होनाय जायोमोन ना बे जेनेबा बेयावहाय बिदै ओंखारनानै थागोन आरो नाथाय बे जौग माइब्राखौ बुंनो थाङोब्ला सप्ता खनसे खननैनिजों लोंनाया बारा गोथाव मोनलोङा बेखौ बोसोरसे बोसोरनै बिदिसिम दोनथारबासो बिनि महरा गोजा जागोन आरो लोंनो माने गोदै गोथाव थाव बेफोरबायदि जागोन आरो बेनि थाखायनो बियो बयजोंबो मुंदांखा मिथिजानाय जेराव जिआइथेक मोननाय
औ
माब्रानि बिदै जौआ बिदि बिखौ बिदि खालामनाय जायो आरो नोंथां आरो बुंनो थांबावोब्ला जौखौहाय माथानि जौबो खालामनो हायो जौआ माखौ होनो होननानै बुङोब्ला माने बे माइब्राजों बिदिनो एखे संनाय जायो नाथाय बा बेखौहाय बिदि फथ' नङाबा औवानि बानायनाय गल हबाव होनाय जाया ओरैनो दोनो बेखौ सान थाम सानब्रैनि उनावनो लोंजायो आरो बियो खिन्थु बि
औ
औ
दस्रा माइरं जिखुनु माइरंजों संनाय जायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जौ मावनाय गोरान जौ गोरानखौबो मा जायो खांनाय माथा जौ बेफोरबायदि नङाबा जौ फिसिनाय गोबाव नानै लोंनानै दोननायखौ मानि जौखौहाय बेखौहाय मोनथाम महराव माबा नांगौ आरोना बुस्थु नांगौ
औ
जों खोनौ जेनेबा अफ्रि गोनांखौ खौ दोननानै बेयावहाय
हाजों बानायनाय दोस्रावखौ होनाय जायो बेनिफ्राय आरो सिङावहाय दो गोरलै दोनबावो बे दोस्रावनि सिङाव बेनि सायावहाय गोजों दोननाय जायो जेरावहाय दैखौ होनानै गुदुं खालामनानै जौआ बै सिङाव थानो थख्रा गोरलैयावहाय दोस्रावनि सिङाव थानाय फिसायावहाय जौआ माने ओंखारनानै थायो आरो खायसे खायसे बेखौहाय माने दुमोबो मानि बे दोस्रावनिफ्रायनो गुदुं ग गोलाव खालामनानै बथलाव सोनाय बेबायदिबो खालामो आरो बेखौ दुमनाय होनो अब्ला नोंथांनि जायगायावलाय जौखौ माबायदि बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबायदि जौ बानायलांनाय नेमफोरखौ बेखौ फोरमायलांबाय ओ जायो नाथाय ओ सिगांनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय जोंनि ओनसोलाव जौगानायनाय माबाफ्रा जौ बानायनायफ्रा ओ
औ
सिगां बुंनो थाङोब्ला सिगांनि मानसिफोरा सुबुंफोरा मा खालामोमोन जौखौ लोंनायखौ मा खालाम खालामोमोन नेम बायदि लोङोमोन आरो नोंथाङा दहाय बुंलांदों माने जौआ गाज्रि होननानै नोंगौ लोंनो रोङिनि थाखाय माने आथिखालाव बे जौआ एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो सिगांनि ओ मानसिफ्रा माने जौ लोंनायखौ माने माबायदि लोंनांगौ बेफोर नेमफोरखौ रोङोमोन आरो जेरै जेनेबा सावरि बादालि खामानि हाबा हुखा मावखांनानै मा खालामोमोन ओ बेखौ मेंगानो थाखाय दसे रंजानो थाखाय एसे लोंनाय जायोमोन आरो जौफोरखौ बेफोरखौ मा खालामबाय लासिनो ओंखाम जायै एसेयावनो सोरबा बेर
बे फुंजानायफोरखौ लोंनानै जों गोहोम खोख्लैजानायखौ जौ जों थिग बेबायदिनो नोंथाङा दहाय फोरमायलांखा
औ
बै जौ संनायनि माबाखौ गुवारखौ हाय जोंथ' संफेरा नालाय खिन्थु जों नुयो आरो बिमामोन संनायफोरखौ जेनेबा जोङो मोननै रोखोमै संनाय जायो मोनसेया आरो मोनसेया माथा माइरंजों खिन्थु संनाय नेमफोरा एखेयानो खिन्थु जोङो माइब्रा मा खालामा ओ जौ गोरान संनानै लोंनायखौ जों नुनो मोना आरो बेखौ जों मा खालामो गिसि लोंनायखौल' जों नुनो मोनो आरो गिसि माने जेनेबा बिनि बिदिखौ लोंनायखौ आरो नोंथाङा दहाय फोरमायलांखाबाय जौ जौ गिसिखौ माबायदि सङो नाथाय बै जों माथाब्ला जोङो ओ एसे
जों आरो मोनसेबाव जौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों आरो जौ गोरान होनो बेखौ जोङो माखासे मोनो थौ जाबनानै दा जाहैबाय मोख्राखौ जानथा दा बेफोर बायदि ओ बेफोरजों
औ नोंथां औ
मा खालामो जौ गिसिनि जौगिसि बे होनो आरो जों बर'आव बेखौ
औ
गुदुं खालामनाय अराव जे बिनि खफ'आनो मा जाहैयो उनाव ओ दै गुसु गोजौ सारनि दै गुसुआव नांनानै मा खफ जानानै थिग बेखौनो लोंनानै मा खालामबावो जोंनि बर'फोरा एसे रंजानाय समाव माबा खालामो आरो सावरि बादालि हाबा हुखा बस गास बेफोराव लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो आलासि फुजिनाय बेफोराव खिन्थु आथिखालाव ओ बिनि उनाव जोङो बै जेनेबा गाहाय बाहागोनि अफ्रि बेखौबो जोङो मा खालामो गारा आरो ओरैनो जों बर'फ्रा फि अमा फिसियो नालाय बेखौ जोङो मा खालामो अमानो होयो आरो जों होनायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेखौ होनानै जों अमा फिसिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ओ आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलाव ओ
थौ संनानै बेफोर बायदि ओ बेफार फालांगि खालामनो हाया आरो जोंनि ओनसोलाव बन्द' जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो सिगां समाव खिन्थु जों उन्दै उन्दै समाव गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन जौजों खिन्थु आथिखालाव सुबुं माहारिया बुजिनानै बे जौखौ लोंनानै गोबां न'खरफोरा गोदोलांनायखौ नुनायखाय ओनसोलनि मानसिफ्रानो मा खालामदों गाव गावनो बन्द खालामनायाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो बेफार फालांगि खालामनायखौ नाथायबा हले जोंनि ओनसोलाव जि बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गाहाय फोरबो जेरै बैसागु मागो बेफोराव जों गावबा गाव न' न'आवनो संनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय खिन्थु जोंनिया बेफोर बायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनला आरो ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बेफोर बायदि बेफार फालांगि खालामनाया जौजों दासिमबो दं नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन बुंनो थाङोब्ला नों बुंनाय बादिनो जोंनावबो बिदिनो ओमफ्राय जोंनि गामि एबा जायगायावहाय इसिबां मानि बिदि फालांगि खालामनाय गैया माने जोंनाव बिदि फालांगि खालामोबा माने गामियानो हमो आरो जोंना बिबायदि बिदि बायदि फाननो मोना दा ओमफाय जाय जाय न'खराव जेनेबा खामानि मावग्राफोर दं जेनेबा बिदिनो जाय जाय न'खरा फुजाजों सोमोनदो गोनां बस बास गोनां बेफोर न'खराव मा माने संनानै लोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय फाननो मोना आरो आरो आरो जेनेब्ला नैबे माइब्रानि जौगायफोरावबो फाननायखौ नुनो मोना माने गाव गावबा गावनो न'आवनो बानायनानै लोङो आरो माने मालाबा समाव खामानि मावनानै दा होनाय जायो बायनानै होननाय बायनाय बेफोरबायदिखौ जोंनावबो मोनो थाङा दा बुंनो थाङोब्ला बांसिन मानसिफोरा जौगनो माने न'आव लनानै जोखौ हमनो हमबाय बेलाथि जौआवाय बांसिन लोङो आरोना बाजारफ्राव बायनानै मोनबोबा लाबोनानै दोनफैनायफ्राव सोरखौबा सोरखौबा नुनो मोनो जायनि जाहै जेनेबा बेफोर जेनेबा केमिकेल गोनां जौखौ लोंनायखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखायनो देहायाबो थाब गाज्रि जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला माने बे जौ बुस्थुआनो मोजां नंखाया माने बेखौ होनबाबो मान मानसिफ्रा मिथिबाबो लोङो दा बेबायदि जौ लोंनाया देहानि थाखाय बिसिबां गाज्रि माने बेखौ माने साननानै लानांगौदि माने मालाबा समाव बे बस बास बासियावो नांथारगौ माने नेम बायदियै बेखौ फालिनाय जायो उफाय गैया बयनिबो जायगायाव बेखौ बेखौहाय नेम बायदियै फालियो हाबा हुखायावबो सेंग्रा सिख्लानि नामाव बिदिनो जौ दोनलायलायनाय नेम दङ माने बेखौ माने फालियो आरो फालिनाया बाद बेफोरबायदि फाननाय बायनाय बेफोरबायदि जोंनियावबो गैनो मोना दा
नोंथां सोंनाया दा जों बिदि खिन्थु नुनो मोन आरो नोंथां माने गावबागाव न'वावनो जाय लोंग्रा नखर दङ बेयो माने संनानै लोङो आरोना बेबायदि अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथसै नामा टाइमाबो समाबो जाबाय
औ जागोन औ जागोन दे नोंथां
अ नोंथा अ